औ
औ खोनादों ना औ दे दायो होमब्ला आयदा बायदि जोङो बैसागोनि सोमोन्दै रायज्लायदोनि
औ जागोन दे
औ बैसागु होनोब्ला जोङो बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो होननानै बुङोब्ला माने रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बैसागुमोन होनोब्ला जोङो। गासै माने आसामनि थागिबिफ्रा माने गासैबो फालियो होनब्लाबो बेखौ गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा आरो मानोना बैसागुआ जोंनि गोदान बोसोर हिसाबै जोङो फालियो जोंनि ब बर'नि जोंनि बर'फोरनि एबा आसामनि माखासे थागिबि फोरनि गोदान बोसोरा जाहैदों बैसागुनिफ्रायसो बैसागु होनबा गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव जोङो बैसागुखौ एबा गोदान बोसोरखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो सै सैत्र दाननि बै जोबथा सानखा खालि जोङो जायखौ मोसौखौ सिबिनाय जायो एबा फुजिनाय जायो मानना ओ बेखौ मैसौ मोस मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो जों मोसौ बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव मोसौखौ फुजियो फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो दैमाफ्राव लांनानै थुखैयो आरो थुखैनानै बेयाव ओ लाव लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो माला सुनानै मोसौनो गानहोयो आरो माखासे जाहोयोबो जोङो मोसौनो आरो जोङो बे मोसौ खौ थुखै खालिनो थुखैखां लोबखां थाव फोनना होयो जों मोसौनो आरो साराइबा दोनि हांगारखौ एख'नानै जोङो थावजों थावजों लगायनानै मोसौनाव फुननानै मोसौनि मोदोम गंसे जोङो फुननानै होनाय जायो आरो माखासे जोङो खुगा मेथाइ खननानै मोसौखौ माने बुज्रावना नै होनाय जायो जेरै बायदि जोंनि ओ बैसागुआव मोसौनि थाखाय खननाय खुगा मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा होननाय खौ जोङो खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो एबा बे लाव फान्थाव बायदिजों जोङो मोसौखौ खुबै खुबै माने फुजिनाय माबानाय बे मेथाइखौ खननाय जायो जाहाथे जाथे जोंनि माने ओ फैगौ आबादफ्राबो मोजां जाथों मोसौ फोरा मोजाङै मोजां हालेवनो हाथों जिहेथु मोसौफोरखौ जोङो मोसौ हालुवाखौ जोङो बे आबादाव बाहायो आबाद मावनायाव माने मोनसे जोबोद गिदिर बाहागो बे आबादनि मोसौआ थ' जों बे मोसौखौ माइ आबादफ्राव मावनायावबा जोंनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायाव जोङो हालेवनो थाखाय मोसौ हालुवाखौ जोङो बाहायनाय जायो जायो त' बेफोर बायदिनि थाखाय जोङो मो मोसौखौ माने गुफुं देहा जाबाय थाथों आरो फैगौ मोसौ फिसाफोरा माने उ गिदिर गिदिर गं गोलाव गोलाव जाथों मोजां जाथों थों होननानै जोङो बे माबाखौ खुगा मेथाइखौ नानै होनाय जायो आरो त'बिनि मोसौ बैसागु थुखैखां लोबखां लाबोखांनानै न'आव मोसौ मोसौखौ जोङो फिथा सौराय जाहोनाय जायो मोसौनोबो आरो जेराव जों माने फिथा लावदुमखौ जोङो बैसागुसो समाव बैफ्राव सावनानै फिथा सिथाव एन्थाब बायदि सावनानै जोङो मोसौनो सौराय बायदिखौ सावनानै जोङो मोसौनो जाहोनाय जायो आरो बिनि उननि बैसाग मासनि से थारिख खालि जोंना जायो मानसिनि बैसागु जेराव जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ लिरस्रांनानै जोङो मा खालामो फुजा होयो गावबागाव न'आव फुजा होखांनानै जोङो अब्ला जि गोदान बोसोर गोदानजों लोगोसे जोङो बयबो गावबा गावनि माने गाननाय जोमनायखौ माने गोदान गाननो लुबैनाय मोनसे बोथोरानो थिनखानाय बायदि जोङो गोदानखौबो गाननो जोमनो लुगैयो होननानै जोङो गोदान मोनसे गाननाय जोमनायखौ हिनजावफोरा दख'ना गोदान गान ब्लाउस गोदान फास्रा गोदान लानाय जायो आरो हौवाफ्रा गाम गामसा गोदान बा आर'नाइ गोदान बेफोरखौ लानाय जायो गिन्जि गोदान बेफोरखौ हौवाफ्रा गाननाय जायो थ अब्ला जोङो बे दिना जोङो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रि फोयो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरनो माने गिदिरफोरखौ खुलुमो अब्ला गिदिरफ्राबो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिना होनायखौ जोङो मोननो हायो आरोखि गेदेर उन्दै गावजों गाव सनमान होलायनानै बोर सारस्रिलायनायखौ जों मोननो हायो बे दिनानो जोङो माने ओ मा होनो मैगं थाइगं एक्स' एकथा मैगं थाइगंखौ खानानै जोङो जानो हायो जायो आरो माने गोखा गोखै बायदि गासैखौबो जोङो खानानै जायो जाहाथे जोंनि बेराम आजार गासैबो माने बेमार आजार जाया होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो एकस' एकथा मैगं खानानै जायोब्ला गोखा गोखै गासैखौबो जोङो खानानै जा जि मैगं जाजानाय जोङो बेखौ खानानै जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनि उनाव जोङो न'खर न'खर थांनानै दोरोङारि दामनाय देनाय लानानै जोङो मोसायो रंजायो जानाय लोंनाय जायो न'खर न'खर हाबनानै जि एसे मा गियो जाय फैसा फैसा हरो फैसा लायो माइरं बायदिसिना जोङो माने अनानै हरनाय खिनिखौ जोङो लानानै रंजायो बाजायो मोसायो आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन ना
बिदिनो जों बैसागोआ मोनसे माने बर'फोरनि बयनिख्रुइबो रंजाथाइ माने गिदिरसिन रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा जोंना बैसागु होनोब्ला बियो जोंनि गोदान बोसोर होननानै बुंनाय जायो माने जोंना बैसागोनिफ्रायसो गोदान बोसोरा जागायो आरो बैसागोआव माने ओरैबायदि मोनसे मोजां आरो माने बिदिनो बैसागो समाव जों गासैबो दुखु दाहाफोरखौ बावजोब आरो ना जुदि नोंथां होननाय बायदिनो जोंना बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननानै होयो सुबुं बै आबौ मोनानो माने बेफोरखौ बाहागो खालामबोखादों आरो माने बैसागोखौ नांगौ मा खालाबा मा जायो बेखौ माने जोङो गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलोंना लाबोनाय आरो नोंथां होननाय बायदि बैसाग बैसागुनि जेरै मोसौ बैसा बागोखौ सैथ्र' दाननि जोबथा खालि फालियो नङा होमबा बैसागु आव माने जोंना नोंथांमोना बिदिनो मोसौखौ थुखैयो फोथा फोनो लाव फान्थावनि माला गानहोयो बेफोर माने जोंना बेफोरखौ माने जाहाथे मोसौआ नोंथांमोना बिदिनो बेमार आजार जाया जाहाथे गो गो गोथौवा जेबो खस्थ'बो दां। उननि मोसौफोरा फिसाफोराबो मोजां जाथों मोसौआ मोजाङै दोनथों बेफोरनि होननानै बेफोरबायदि आर'ज खालामनानै जोंनि मोसौ बैसाग फोरखौ बानायो आरो जोंनाहाय मोनाबिलि समावहाय मोसौ गलियावहाय आलारि बाथि सावनानै माने गोदान दिरुंजों गोदान फागाजों जोङो माने मोसौ खौ खानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय गोजासिन खालार खालिथ' जोंना मानसि बैसागु जाबाय नुयो नङा होमबा ऐदिनखालि जोंना बयबो न'खर न'खर माने। मोसौखौ माने मानसिफोरा माने बे मोसौ बैसागोया जोबखांनायनि उनाव एसे खालार खालि जोंना माने बयबो न'खरनि बयबो सुबुंफोरानो दुगैस्रां लोबस्रां न' फोसाबनानै माने जोंना फुजा होयो नङा होमबा इसोरखौ गुजोंनानै बोसोर गोदाना फैबाय बै बोसोरा जोंना थांनाय बोसोरा जेरै मोजाङै थांदोंमोन। फैगोन बोसोराबो मोजाङै थांगोन। बिदि होननानै जोंना इसोरनाव बोर बिनायजों लोगोसे से जोंना गिदिर उन्दै गावजों गाव मान मावलायनाय अननाय बावलायनाया बे जोंना बोसोर गोदाननि बैसागोनि एक थारिकाव जोंना बेखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जों बे मोनसे बे बै दिनखालि माने गोदान गोदान गाननाय जोमनायबो गानो नङा होमबा
औ औ गानो।
समाय होनायजों लोगोसे लोगोसे गावखौबो समायहोयो आरो आरो जोंना बैसागुआथ' आबादजों सोमोन्दो दं नङा होमबा जोंना बे बैसागोआ माने आबादजों सो सोमोन्दो दं मिथिंगाजों सोमोन्दो दं माने जोंना बैसागो दिनखालि बैसागो जानाय लोगो लोगो जोंना माने माने मिथिंगायाबो ओरैबायदि समायना जायो आरो। बिलाइफोरा गोरलै खिलियो अखाफोरा हासो हासो हायो। बोथोराबो मोजां जायो आरो बेफोरबायदि बे बैसागुआव नोंथां होननाय बायदि गोखा गोखै जायो नङा होनबा बेखौनो जोंनाथ' माने खुंखा जानाय होनो नङा होमबा। माने गोबां माने फोथायनाय दङ आरो माने बे खुं-खुंखा जानानै जोङो स्नि दा दहाय जायो होनना फोथायो बेयावहाय माने एकस' एकथा मैगं जौसेसे मैगंखौ खानानै जानांगौ जायोब्ला लाय बे बादि जोंना फोरा बेमार आजार जाया बेमार आजारनि होननानै फोथायनाय दं आरो फोथायनायजों आरो जोङो बेफोरखौ माने सैथो होननानैबो साननो हायो नङा ओमबा जानाय मैगं फोरा जोंना जेबो मुलि आरिजों सोरजि जानाय नङा। बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं नङा होमबा? जोंनाबो दिनखालि जायो आरो।
औ
खायफा खायफा माने बेदरजों बो जानाय नुयो गोदोनि माने गोबाङानो बेदरजों माने खाथ थि सोमोन्दो दं नङा होमबा? बिदिनो बेदरजों जायो खाय गैया अमा बेदरजों जायो बेफोर जानायनि अनगायैबो माने बेफोर जानाय लोंनाया जोबनानै माने जोंना बिदिनो मोसायो मुसुरो नङा होमबा ज' ज'नो बे मोसानाया जोबखांनानै जोंना मोननायजों लावखार ओंखाम जायो। बेफोर जोबखांनाय माने जोंना बैसागुआ बेबायदिनो लासै लासै जोबलांनायजों लोगोसे माने जेब्ला जोङो माने बैसागुआ जोबो अब्लाना जोंना जाय फोरबोबो जायो नङा होमबा?
औ औ जायो।
फोरबोआ माने जोंना गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो फैखाबोनाय माने जोंना माने जोंना माने बैसागु खौ बिदाय होनायखौ होनाय फोरबोखौ माने बिराद मोजां मोनो आरो नङा बा बैसागु लोगो लोगो जोंना माने आबाद आबादाव मानसिफोरा गोस सोलिबाय आरो आबादारि सुबुंफोरा जिहेथु बियो माने आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बायदिबो होननानै जों सानजायो। नङा होमबा? नै जोंना अखाबो हाबाय मिथिंगायाबो गाब गायो सोलायो नङा होमबा बेफोर
नोंगौ नोंगौ औ।
बुंबोखायो नङा होमबा बेफोर फोथायनायफोरा औ बिदिनो मोने जोंना बैसागोजों लोगो से माने बैसागो होननानै बुङो बेयाव गोबां रंजानाय बाजानाय जेनेबा गासिबो माने दंखाजोबो आरो जों माने माने ओरैबायदि मोजां मोनसे फोरबो बिनिखायनो जोङो बैसागोखौ माने बयनिफ्राय गिदिरसिन रंजाथाइ फोरबो होनानै फालियो नङाहोनबा औ जोङो जेने जेनेबा नोंथाङाबो माबा ओ बैस बैसागुनि एसे सोलायनायनि बागै बुंनागोन जेनेबा सिगां माबायदि थो जाखोमोन दा माबायदि जाखो
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला दोनथ'नोसै नामा बे टपिकखौ औ औ दे।